हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनासिनो आङो दा ओ नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों
अब खोनायाखै एसे नेटनि फ्रब्लेम जादों ना होमबा
नेटाथ' दङ नोंथां अनैनो दा मानोबा खोनायाखै एसे सारभारनि प्रब्लेम जानो हागोन म खोनाबाय ना
औ दे खोनाबाय दे खोनाबाय दे नोंथां
दा नोंथाङा आंखौ कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ दसे सिगांहाय जोङो आबादनि सोमोन्दै रायजलायनो नागिरोमोन एसे नेटनि प्रब्लेम थानायखाय दानजादो ओ जेरैहाय नोंथाङा होनदों मोन बा आबाद मावनो थाखाय जों मानिफ्राय जाजेनो बा नोंथाङा ओ फोरमायदोंमोन
औ ओमबा जोङो बेखौनो जेरैहाय आबाद मा ओ जोङो मा मा आबाद मावनाय जायोबा दा बेखौनो फिन एसे रायज्लायनोसै नोंथां
औ औ जागोन औ
औ ओ आबाद होनबाथायथ' जोङो माइ माइखोननो बांसिनानो गायनाय जायोबा जोङो माइजोंनो सोलिलांनाय बा जिउनि राहा मोनसे नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ ओ नोंथां मोनिखै ओरैहाय माइ माइनि आबादखौ दोनथ'नानै बा गोबां मैगं थाइगंनि ओ आबाद मावनाय जायोना जाया नोंथाङा एसे फंनैसो बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा माइ आबादनि अ गोबां आबादखौ मावलनाय नुनो मोनो आरो नोंथां ओदा जोंहा ओ माइखौ जेब्ला जों गायगोन गायखांनानै अब्ला फैगोन मेसें बोथोर बे मेसें बोथोराव जोङो जेरै मथर फान्थाव जेरै बेसर बायदिसिना दा जोङो आबाद मावो बिनि गेजेरावनो दङ जोंहा बेसर दा जोंहा बेसरखौ गायनोब्ला गिबियाव जोङो हाखौ हालेगोरना लानांगोन जेरै बेयाव हाग्रा बंग्रा थानो मोननाय नङा दा बेखौ जोङो गिबियावनो खालामना लाग्रोनांगोन साफा खालामखांनानै जोङो बेयाव माने रानख्रावद्रायबाबो जानाय नङा एसे गिसि स्रोम जानांगोन आरो बे हाया दा अब्ला फैगोन जोंहा बेसर बेगर जेरै जोंनि गला एबा रासायनारि फोरनिफ्राय बायनानैबो लाबोनो हायो एबा जोङो लकेल गामिफोरनिफ्रायबो बायना लाबोनो हायो आरो दा बेफोरखौ लाबोनानै जोङो ओ मुलि होनायजों लोगोसे बेयाव जोङो जाखिनि एवखांबाय एवखांनायाव जोङो बेखौ आरामसे फोगोन आरो दा फोनायाव गोबां रोखोमनि बि बिसोर ओ नेखानथि माने ओरैनो मुलि जाबानो मोनसे आबादा मोजां जाया थाखायनो जोङो बेयाव खायसेखौ खोबना दोननाय नुदों आरो दा बिब्दिनो बे जुदि लासैनो एसे एसे खिलिबोबा अब्ला जों बेखौ खायसेखौ जों जानाय नुनो मोनो आरो बे बेसरनि जे बिलाइ गोरलै दा बिब्दिनो लोगोसे दा बेखौ जोङो जोंनिनो लोगो एबा हाजिरा महरै लोगो लायो आरो दा खांनानै जोंहा फैगोन बेखौ दानायनि दा जों बेखौ दुब्लियावनो एबा लाबोनानै जों बेखौ मोजाङै नागोन एबा ट्रेक्टरफोरनि जोङो हेफाजाबैबो नानाय जायो दा बैफोरनि ओ बेसर बेगरखौ जोङो मोजाङै ओ एक्स्रा खालामनानै एबा गुबुन गुबुन खालामनानै बेखौ जोङो बेखौ दिहुननाय जायो जायो आरो बेनिफ्राय नों गुबैय जेरै जानाय थाव ओरै ओंख्रि संनायाव बाहायो बुङो जेरै पटल आलु मथर बे रोखोमनि गोबां दं जोङो बर' सुबुं एबा गुबुनारि सुबुंफोराबो आबाद मावो नाथाय जोङो बांसिन जेरै बेसर आलु मटर पटल बायदि ओ मैगं आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बैफोर आबाद मावनानै जों मावनानैनो माने जोंनि बर'फोरा एबा सुबुंफोरा जिउ खुंनाय मदद मोनदों आरो मानोना जोंहा
औ
जेरै सरकारि मानोना बयबो लेखा फरा गोरोंब्लाबो ओ मायाबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोङो साख्रि मोननो थाङा दा बेनिखायनो जोंहा आबाद मावनायाबो मोनसे जोंनि जिउनि लामा मानोना जों बे आबादखौनो जों मावनानै एबा दिहुनाब्ला अब्ला सोर ओ जानोनो एबा फिथाइ सामथायाइखौनो जों मोननाय नङा बेनिखायनो आबाद मावग्राबो थानांगोन। जोंनि गेजेराव दा बेनिखायनो ओ जोंहा गोबां दा ओरैनो जोंहा गायनानैबो जोङो ओरै नानै जोङो हाथाइ बाजाराव फाननानै जों रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
बे गामियावबो ओ एबा खाथि खाला ओनसोलाव माइ आबादनि अनगा माबादि ओ आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ ओ ओ औ नंगौ जेरै जोङो माइ आबाद मावनानै बा माइ आबाद माव ओ दाबो मावो जेरैहाय मैगङाबो दा दैज्लांफोरावबो मैगं गायनाय जेरैहाय जोङो जिंखा बा बिन्दि बायदिसिना मैगं लेस्राफोर गायनानै जोङो दाबो खेथि मावनाय जायो आरोना जेरै आबादखौ मावनाय जायो। बेजोंनो जोङो न'खरबो सोलिनाय जायो बा हाथायफोराव फाननानै जा एसे न'आव नांगौ थि थायो बेखौबो बायनानै लाबोनाय जायो बेजोंनो न'खर सोलिलांनाय जायो आरोना ओमफ्राय माइ आबाद जोंना मावखायो जेरैहाय जोङो माव आबाद मावखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदिनो जोंनि बेयावबो बेसरखौ बांसिन होनाय जायो आरोना मानो होननो थाङोबा जोङो ओ थावफोर लायनो थांबा बांसिनानो गायनाय ओ थाङोदि जेरैहाय जोङो बेसरखौ होबा ओ मोजां थाव मोननो हायोबा फाननानैबो जोङो रां रुफा ओ आरजिनो हानाय बायदि जायो। जेराव जोङो ओ माइ आबाद जोब्बाथाय बांसिन बिनो बेसरखौ बेसरनि आबाद मावनाय जायो आरोना बा नुनो मोनो।
औ
थिग बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोराव ओ बेफोरनो जेरैहाय जिंखा मैग ओ जिंखा मैगं जेरै भिन्दि फथलफोरबो थायो। लेस्रा गायनाय जायो खुमब्रा फानलाव खुन्द्रिफोर बायदिसिना मैगं ओ आबाद मावनाय जायो आरो ना बेयावबो।
औ
बयजोंनो न'खर सोलिनाय बा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिनानो बर' बर' माबायनानै खेथि मावनानै जाग्रा बा गुबुन हारिया गोबां खेथि मावनाय जायो थेवब्लाबो जोंनि बर' ओ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय न'खरावनो ओ आबाद मावनानै
औ
लानाय बा हाथाय बाजारफोराव फाननाय गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय नोंथाङा खोनादों ना औ औ
औ खोनादोंं।
ओमफ्राय ओ जेरैहाय नोंथाङा होनबाय दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननिखि मैगं गायनाय जायोना जाया? जेरै जोंनियाव गोबां मैगं गायनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननिथिं दैज्लां बोथोराव माबाददि आबाद मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
नोंथाङा माइनि आबादखौ होनदों ना?
औ औ।
औ। नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोंनियावबो माइ आबादखौ जेरैहाय जोङो खोथियाफोरनि थाखाय जोङो थांनाय बोसोरनिनो जा माइ थायो बेजोंनो जोङो खोथियाव होनो थाखाय जेरै साननै गाहाम सोमनाय जायो दैयाव जेरैहाय दैमा थाबा दैमाफोरावबा फुख्रिफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो ना हरनै गाहाम
औ।
है गाहाम सोमनानै जोङो बोखां लाबोनानै न'आवहाय हाफोर मोजाङै हमनानै जयै दोननानै जेराव गाजा बेरनोथाखाय जोङो जिफोरजोंबो होबनाय जायो मानो होबनाय जायो होनबाथाय जोङो अब्लासो जोंनिया ओ होबनाय जायो आरो आ खोथिया थेवबो मोजां बा मोजां फिथाइ मोनगोन ओ बिनि थाखायनो ओमफाय खोथिया ओ देनो थाखा मा माबानि थाखाय जोङो देर मास बा मास मोनसे नाङोबा सोरबा मास मोनसेबो ना थिग बेबायदिनो जोङो खुथिाया जाबाथायनो जा माइ गायगोन बे आबादथिलिखौ मोजाङै हालेवनानै एवनाय एवनानै लाग्रोनाय जायो। ओमफ्राय गोदो गोदायथ' अ गोदोहाय थ बांसिनानो मोसौफोरफोरखौ हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगाव बांसिनानो टेक्टरदो हालेव नायखो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनियावबो टेक्टरजोंनो हालेवनानै माइ गानाय नुनो मोनो आरोना ओ जोङो
औ।
माइ गायनोबोथ' गोदोहाय मोसौफोर दो हाल एवनायखाय जोङो हरनि मानसिनो हा आ माइ गायनायखो फोजोबनो हायोमोन आरो ना दानि जुगाव आरो टेक्ट जोङो गायनाय जायो आरोना माइखो।
औ।
नोंहा
ओ नोंथाङा मा बुंदोंमोन? आं माने बारा मोजां खोनायासै नोंथां औ औ।
औ।
खोनादों नोंथाङा? ओं।
औ खोनादों नोंथाङाबो जे नोंसोरनि थानायाव माबायसा आबाद मावो नोंथाङा फोरमायना नोंथाङा ओ गावनि दा एसे बुंनायनि थाखाय जोबोद ओ रोजा रो
औ नोंथांखोबो।